हेल'।
औ नोंथाङा खोना हादोंना?
औ खोनादों दे नोंथां।
औ आङो बे समाव नोंथांखौ गोनांथार मोनसे आयदा सावरायनो थाखाय ओ फन खालामनाय जादों नोंथाङा आंनो ओ जि मिनिटसो समखौ होनो हागोन ना?
औ नंगौ थारैनो नोंथां ओ नोंथाङा ओ जि मोनसे आयदाखौ लानानै आंनो कल खालामदों ओ बिनि थाखाय आं नोंथांनो जि मिनिट ओ बेखिनि समखौ होनो हागोन नोंथां थारैनो।
साबायखर आं नोंथांनाव ओहोम जाबाय दि आसा खालामदो नोंथाङा दा बिनि ओ थार फिननायखौ हरनायनि थाखाय दा अब्ला जोङो समखौ ओ नस्थ' खालामा जासै थाबैनो जोंनि आयदा सावरायनो गोनांखौ सावरायनो सावरायनो लानि नङा होमबा नोंथां।
ओ। सावराय जागोन।
अब्ला आं नोंथांनियाव सोंथिखौ खालामनो सिगांनि।
थारैनो नोंगौ नोंथां।
ओ आथिखालाव जोंनि बर'फोराबो माखासे ओ आइजें आयला सोरजिनायनि गेजेरजों
औ नोंगौ नोंथां।
फालांगियाव ओ आगान होबाय जेराव जाय मुवा बेसाद सोरजिनानै गोबां बर' न'खरफोरा थांनानै दं दा गोदोनि समावबो आरो आथिखालावबो मोननो हानाय बाजाराव जोंनि बर'फोर फोरा आखाइजों सोरजिनाय आइजें आइला ओ आइजें आयलाफोरखौ जों मा माखौ मोननो हायो नोंथाङा ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव
औ नोंगौ नोंथां थारैनो औ।
हानाय आइजें आयलाफोरखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन।
औ नोंगौ ओ हागोन नोंथां ओ खोब मोनसे मोजां सोंथि। ओ नोंथाङा जि ओ कुइसन बा सोंथि बानायदों बेनि सा याव आं थारैनो जोंनि ओनसोलाव मोननाय गोबां ओ आइजें आयलाफोरखौ नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों।
थारैनो।
गौ नोंथां ओ बे आइजें आइलाफोरानो जाहैबाय जोंहा ओ गिबियावनो दङ जोंहा ओ जेरै जोङो हेबनानै मोननाय होननानै बुङोब्ला बेखौथ' जोङो गुबैयै जों औवाजोंनो नङा होमबा नोंथां औवाजोंनो जों बेखौ ओ बानायनाय जायो आरो बेनो जाहैबाय जोंहा जेरै ओ जेखाइ मोनो जों हा नङा होमबा।
नोंगौ।
आरो लोगोसेनो बि नि उनाव खबाइ मोनो।
नोंगौ दा नोंथाङा बे ओ जेखाय, खबाय बेखौ मा खामानियाव बाहायनाय जायो बेनि सुंद' सुंद' ओ बुंफ्लुखौ होयोब्ला गाहामसिन जागौ।
औ थारैनो नोंगौ नोंथां नोंथाङा ओ जि सोंथि खालामदों बे थारैनो नोंगौ आं नोंथांनो बेखौ मा मा खामानियाव बा आरो बेखौ बाहायनाय जायो बेखौ नोंथांनो थारैनो फोरमायगोन ओ जों गिबियावनो लाग्रोनि जोंहा जे खाय नङा होमबा
नोंगौ।
जेखाय। जेखाइ होननानै बुङोब्ला जों बेखौनो मिथियो जायखौ माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा जोंहा ना गुरनाय नङा होमबा ना गुरनायाव बेखौ बाहायबोदों।
नंगौ
बे बाहायबोनाया दिनैसिमबो बा आथिखालावबो बे जोंनि ओनसोलाव बियो सोलिगासिनो दं आरो आं मोनसे बाथ्रा खौसो ओ मख'नो लुबैदों नोंथांनि सिगाङाव
नोंगौ थारैनो मख'नो हागोन नोंथाङा
थारैनो गोदोनि समाव जोंहा बे जेखायखौ माबायदिहाय बानायबो दों आरो माबायदिहाय बेखौ बिनि जेखाइनि महरखौ होदों बेखौ जोङो साननानै नायोब्ला माने खोब बियो जोंनि थाखाय सोमोनांथाव नङा होनबा नोंथां?
नोंगौ थारैनो
मानो होनना बुङोब्ला बैफोरबायदि जिखिनि ओ हेबनाय बा जिखिनि गावसोरनि ओ माबायदि माने रोंगौथि गोनां ना बे खौ माने ओ सासे ओ सुबुङा बे खौ जेखाय हेबनायनि गेजेरजों ओ बिथाङा दिन्थिसारनो हायो आरो थारैनो ओ गोदोनि जि ओ सुबुंफोरनियाव थारैनो ओ मोनसे जोंहा मा होनो बेखौ ओ जिखिनि ट्रेडिसनेल नङा होमबा जोंहा दधोरोङारि गियान ओ बै दोरोङारि गियानाबो गोदोनि जि सुबुंफोरनाव माने बियो ओ समजों लोगोसे बियो दंखायोमोन होननानै जोंङ माने बुंनो हायो आरो। बै ओ आं हमनो थाखायदि बै जेखाय बे जेखाय खौ माबायदि सान खांनानै नोङा होमबा? बेखौ माबायदि बानायोब्ला जों बेखौ ओ दैनिफ्राय बा दैमानिफ्राय बा फुख्रिनिफ्राय जों बेखौ नाखौ माने हखांनानै लाबोनो हागोन बेखौ माने साननायावनो साननाययावनो जानांगौ बै जि जेखाइ बे जेखाइनि महरा मोनदों नङा होमबा नोंथां?
नंगौ थारैनो
आरो जोङो जेखाइखौ ओ माबायदिहाय बानायो होननानै बुङोब्ला ओ जोंनो जेखाइ बानायनो थाखाय गिबियावनो जोंनो औवा नांगोन। ओ थ' खोब माने गोनां थि। औवा नङाब्लानो बेखौ जोङो बानायनो हाया। औवाखौ जोङो ओ औवाखौ बेखौ जोंना जेखाइ गंसे दिहुननो थाखाय ओ फ्राय बेयो जोंनिया ओ फांसे ए नङा होमबा फांसे औवाजोंनो बियो औवाया जुदि जोंहा औवा गुबैखौ लायोब्ला जोंहा बे फांसे औवाजोंनो बियो ओंखारगोन नङा होमबा नोंथां औ फांसे औवाजोंनो जोंनिया ज आखाइ गंसेया ओ थारैनो बेयो ओंखारगोन ओ अब्ला नाय नङा होमब्ला जोंनिया औवा फांसेखौ जुदि जेखाइ गंसे दिहुननो हायोब्ला आथिखालावथ' जेखाइ गंसेनि बेसेना जोंनिया बाजौ द'जौ गाहाम लायो। ओरैबायदि माने बे माने बेसेन गोसा बा बेसेन गोनां जाबाय। जायखौ जोङो दिनैनि ओ सुबुङा माने गोबां समावनो माने बेफोरखौ माने हेबनो ओ हेब्लिया आरो लोगोसेनो गोदो गोदायनि जिखिनि बोराइ बा बोरायफोर दं बि बिथांमोनाल'सो बेखौ गाव गावसोरनि जि जिरायनाय सम ना गावसोरनि ओरैनो थानाय समाव बेखौ हेबनाय जायो आरो बेखौ जोङो बेफोरबायदि नुबोनाय जायो नाथाय बैफोरखौ आथिखालाव गोबां दानि लाइमोनफोरानो जा दानि जिखिनि इयुन जोलैयानो जा बेखौ ओ गावसोरबो मोनसे मावनांगौ खामानि होननानै बेखौ सोलोंनानैबो जों लानायखौ दिनैनि समाव नुनो मोनो आरो नोंथां
दा नोंथाङा सानो नामा बेनि बेनि माखासे ओ जाहोना ओ जोंनि समाजाव बबेबा फारसे थालांदों सानो नामा ना ओ बेखौ मावाबाबो जासिगोन सानो नामा नोंथाङा बिनि फिननायखौ नों नोंथांनि भिउजों होनो हागोन मानि थाखाय आथिखालनि लाइमोना सोलोंनो लादिया
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा खोब मोनसे मोजां सोंथिखौ आरो खालामबावदों बेखौ जा आंनि मोनदांनाय आं बेनि गेजेरजों बेखौ ओ फोरमायनो सानदों थारैनो ओ आथिखालनि जि लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरा ओ बेफोराव नांथाबालासिनो ओ गोबां गुबुन गुबुन खामानिफोराव नांथाबो आरो लोगोसेनो जायै नैबे आखाइनि जि खामानि बेखौ सोलोंनांगौ होननानैबो बिथांमोना साना आरो बेनि गुबै जाहोनानो आं बेखौ सानो ओ मानो होनना बुङोब्ला जोंहा जेखाइ हेबनो थाखाय गोबां ओ समनि बेयो गोनांथि जायो। थारैनो माने बेयाव खोब ओ फिसा फिसा खामानि मावनो गोनां थायो आरो जायखौ जोङो बेखौ माने बेखौ आथुरैनो बेखौ हेब ब्ला बि जाया माने सानसेयावनो बिखौ हेबनानै दिहुननायखौ जोङो नुनो थाङा आरो नोंथां बेखौ ओ दिनै एसे ओ गाबोन एसे बिदियैनो बेखौ जेखाइनि महरखौ होनाय जायो अब्ला नायदो बेखौ जुदि सानसेयावनो जुदि दिहु दिहुननो हायाब्ला आरो बेखौ जुदि ओ सानसे मावनानैबो जुदि दिहुननो हायाब्ला आरो बिनि बेसेना जुदि बाजौल' जायोब्ला नाथाय आथिखालनि सुबुंफोरा बेखिनि बाजौखौल' जुदि सानसे साननै बा सानथाम मावनांगौ जानानै जुदि दिहुननो गोनां जायोब्ला नाथाय आथिखालाव जोंहा बेखिनि ओ जि बिनि ओ बेसेन बेखिनि बेसेनखौ जोङो ओ बै खामानिनि थाखाय बाहायालासिनो गुबुन मोनसे खामानियाव जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो आंनि बायदिब्ला
नंगौ नोंगौ।
बेखिनियानो ओ जि जेखाइनि मोनसे ओ बिदिन्थि बायदि आं जे खाइनि जिखिनि बाहायनाय आरो जेखाइखौ माबायदि जायगा मोन्दों ओ बेखिनिखौ आं नोंथांनो फोरमायबाय। आरो लोगोसेनो जोंहा आरो दायो दंबावो खबाय नङा होमबा? ओ जोंहा खबायाइनि आयदा आरो बे खबायाबो ओरैबायदि मोनसे ओ आइजें जाय आइजेंजों जोंहा ओ फुख्रि एबा बिलो नङा होमबा। ओ मोनसे दैमानिफ्राय जिन ना। बे नाखौ लानो थाखाय जों बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो नाखौल' बाहाया बेयाव दोननो। ओ मोनसे समाव जोंहा जि जोंनि बानलु बानलुफोरखौ बेयाव खानायबो जों नुनो मोननाय जायोमोन आरो। बै बानलुफोरखौ औ बै बानलु खौबो माने ओ बेयाव जानजियाव खाना लानानै बेखौ बानलु फिथाइ खौ खानानै बेयाव सोना दोननाय बेफोरबायदिबो जोङो ओ नुनाय औ उ ओ नोंगौ थारैनो बेफोरबायदि खामानियावबो नैबे जोंनि ओनसोलाव बेखौ बिदि खामानियावबो जों बाहायनायखौ नुबोदों आरो जे खबाइनि बाहायथि आरो लोगोसेनो बायदिसिना बेयाव ओ बेसाद सोना दोननाय जेरै जोंहा ओ गोरान बेसादफोरखौबो बेयाव सोना दोननाय जायो खफा मारिथेनानै बेफोरबायदिखौ जोङो बाहायनायखौ नुबोदों आरो थारैनो ओ बर' समाजाव होननानै बुङोब्ला जोंहा खबाइनि बाहायथियाबो गोबां आरो बे आथिखालाव बो दङो। ओ जायगानानै लानाय जायगा बियो नाथाय इसे इनै ओ गोमालांनायखौ जों नुनो मोनो आरो जाहाथे बियो इयुन समाव गोमाया नङा हाबा बिनि थाखाय जोङो बै दोरोङारि गियानफोरखौबो जोङो सोरजिनो लानांगोन अब्लासो इयुन जोलैया बेखौ ओ मावनायनि गेजेरजों मा खालामनो हागोन ओ माबानो हागोन आरो।
नंगौ थारैनो औ आरो बेनि अनगायै माखासे जे ओ मोनबावनो हानाय बर'फोरनि आखाइजों सोरजिजानाय दोरोङारि आइजें आयलाफोर नोंथाङा ओ बेखेवथिखौ होवालासिनो जास्ट डाटा कालेकसन मा मा? मुं मा मा मा बुस्थु बेखौ फोरमायबानो जासिगोन जोंहा समनि आंखाल।
औ थारैनो नोंगौ नोंथां अब्ला ओ बेखिनिखौ आं फोरमायनोसै दा जोंहा ओ जेखाइ खबाइ बिनि उन अगायैबो जोंहा सान्द्रि नङा होमबा? आरो जोंहा मोननो थाङो। बिदिनो सान्दांगा आरो लोगोसेनो जोंहा बै ना मोनायावबो बाहायो बेखौ फल आरो बिदिनो जोंहा आइजें आइला होननानै बुंङोब्ला अब्ला जोंहा बै खखाफोराबो गोलैगोन सेन
नंगौ नोंथां बाजार बाजाराव मोननो हानाय आं बेखौल फकास खालामदों माने बाजाराव फानजानाय बे
नोंगौ नोंथां
दे मोननैसो दंबावोब्ला
औ बाजाराव फानजानाय होनना बुङोब्लाब जोंङो ओ बेनि अनगायैबो जोंहा ओ ओंखारनाय बेबायदि औ थारैनो नंगौ नोंथां औ गिसि खौ लानो हायो जों बेखौबो औबवहासो बानायनाय जायो आरो लोगोसेनो जोंहा दारहा बेफोरखौ जों औ बेफोरखौ जोंङो आखाइजोंनो औ मैगं खादा गोबोर खादा बेफोरखौ बाहायनायखौ फाननायखौ जोंङो बाजाराव फाननायखौबो जों नुनो मोनो आरो बेखिनियानो नों थां आरो जुदि गुबुन दंबावोब्ला औ
नोंथाङा गोबां नाजानायनि गेजेरजों आंनि सोंथिखौ फिनहोबाय आरो आंनि लुबैनाय बायदिनो आं मोननो हादों दा बेनि थाखायनो नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरनाय थाबाय आरो आसा खालामो जों फिन आरो बेबायदिनो सावरायनो उननि समाव लोगो मोन बावगोन
नोंगौ
अब्ला जों लाखिदिनि नोंथां दे दे
औ थारैनो